औ।
हेल' खोनादों ना नोंथां।
औ खोनादोंं दे बुंनो हागोन!
जोङो ससियेल मेडिया बे आयदानि सायाव दसे नोंथांजों रायज्लायनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां बुंजागोन दे।
बिदिब्ला आं ससियेल मिडियानि बागै फंनैसो बुंसलिमना लाग्रोनि। ससियेल मिडिया जादों ओरैबायदि मोनसे जायगा जेराव जोङो मोजां गाज्रि गासैजोंबो मोगा मोग गि जानो गोनां जायो। ससियेल मिडियानि गेजेर जों जोङो सुबुंजों सुबुं फोनांजाबलायनो हायो।सुबुंजों सुबुंखौ ओ नायज्लायनो हायो। गोजानाव थालायनानै सुबुं ओ सुबुङा सुबुंखौ खबर लालायनो हायो आरो माखासे समाव जोंखौ ससियेल मिदिया गोबां हेफाजाबबो होयो आरो माखासे समाव जोङो ससियेल मिडियाखौ मोजाङै बाहायनो रोङाबा बियो जोंनाव खैफोद महरैबो गोग्लैनो हागौ आरो जिउआव गोबो गोबां गोहोम खोख्लैनो हागौ ओ दानि आथिखालनि मुगायाव जोङो नुबाय थादों जे ससेयेल मिेडियानि गेजेरजों सुबुङा गोबां रांफोरबो आरजिनो हादों आरो बेजों लोगोसे जोङो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव थानानैनो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानि सुबुंफोरजों गावजों गाव फोनांजाबलायनो हादों एबा बिसोरनि ओ खबर लालायलायनो हादों आरो ससियेल मिडियायाव जोङो आथिखालाव नुबोदों आथिखालनि मुगायाव जोंहा ओ माखासे ओ माखासे जाथायखौ लानानै गोबां सुबुंफोरा बायदि दावराव दावसि जानायखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो बिनि गेजेरजों सोरनिबा जिउआव गोबां गोहोम खोख्लैनाय बायदि जाथायफोरा जोंनि गेजेराव आथिखालाव ओ ससियेल मेडियानि गेजेरजों गोबां। नुनो थां-मोनगासिनो नोंथाङा दा बि बि ससियेल मिडियानि सायाव फंनैसो बुंस्लिमनानै होनो हागोन नामा?
नोंथाङा जेरै बुंलांदोंमोन न माने ससियेल मिडियाजों लोगोसे माने जोंनि बे ससियेल मिडिया खौ माने जोङो मारैहै बाहायो माने जोंनि बाहायनायनि सायाव गोलैयो आरो न। नोंगौना नोंथां। औ माने जों फोरो ससियेल मिडियाखौ मोजाङै बाहायब्ला माने जोंनि जिबनाव मा बायद दियै मोजां फैयो। आरो जोङो ससियेल मिडिया खौ माने गाज्रिहै बाहायोबा जोंनि जि बनाव माने मा बायदियै गाज्रि फैयो आं माने बे खौ एसे फोरमायनो सानदों आरो न'।
औ
औ औ। माने मोजांखो बुंनो सानोबा जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जोङो ससियेल मेडियाजों लोगोसे माने जोंनि बुहुमाव माने जि जाथाय जादों जि जाथाय जायाखै माने जोंफोरो बेखौ माने एक सेकेणड नङाबा एक मिनिट बि जों लोगोसेनो जों मिथिनो हायो आरो न'। आरो जोङो ससियेल मिडियाजों लोगोसे जोङो माने जिफोरखौ रोङाखै माने जोङो जिखौ रोङा जोङो बेख खौबो ससेयेल मिडियाजों लोगोसे माने जेरैहाय जोंनाव जाबाय फेसबुक नङाबा इउटुब नङाबा इनस इन्टाग्रामफोर। माने बेफोर बेफोर मा बायदि माबायाव ऐप्लिकेसन ससेलमिदिया माने जोंनोफोरा नायनानै जोंफोरो सोलोंनो हायो आरो न माने जोङो मारै मारै है खामनांगौ। जेरैहाय बुंनो सानोबा माने जोंनि संनाय खुरनायनि भिडिअ'फोर एबा जोंनि फरायनायनि भिडिअ' फोर जोङो बेफोरखौ मा नायनानै जोङो मोजांङै सोलोंनो हायो आरो। जेरै ओमफ्राय नोंथाङा बुंलां दों माने जोङो ससियेल मेदियाजों लोगोसेबो माने जोङो रां खामायनो हायो।
औ
बे स सियेल मिडियाया जोङो मोजाङै बाहायब्ला माने जोङो रोंब्ला आरो ना जोङो ससियेल मिडियाजों लोगोसे माने जों रांबो खामायनो हायो। जेरैहाय जोंनाव थाबाय फेसबुकआनो जाबाय इउटुबानो जाबाय जोङो बेफोराव माने भि डिअ' आपल'ड खालामनानै जोंनि माने जोंनि रोंगौथि जोंनि खिल्सफोर माने जिखौ जोङो मोजांहै रोङो जो माने मोजां मोजां भिडिअ'फोर बेफोरखौ आपल'ड खालामनानै बेफोरखौ होनानै माने जोंफोरो रां बो खामनो खामायनो हायो आरो। माने जेरै फेसबुकफोरावबो थायो इउटुबफोयावबो थायो माने जोंनाव मोनसे अपसन थायो आरोना ससियेल मिडियायाव माने कन्टेन्ट मनिटाइस होननाय बे कनटेन्ट मनिटाइसखौ माने जोंफोरो आनलक खामनानै जों बेनिफ्राय रांबो आरजिनो हायो आरो। बे जाबाय माने ससियेल मिडियानि मोजां आरो आङो गाज्रिखो बुंनो सानदों माने जेरैहाय नोंथाङा बुंलांदों आरो ना जोङो ससियेल मिडियाया मोनसे बुहुद गोदोर माने मोनसे जायगा मास मेडिया माने जों बेवहाय नुनो मोनदों आरो जेरै नोंथां थाङा बुंनांदों माने माखोबा टपिकखौ लानानै दावराव दावसि जालांनाय माबा मोनसे टपिकखोनो लानानै बे माने जोंनि गावजों गाव नङाबा एबा गुबुन मानसिफोर जों माने बे टपिकखौ लानानै गावजों गावजों नांलायनाय माने बिदिखो जों नुनो मोनो आरो न। जेरैहाय आं बुंनो सानदों जेरै एगजामपोल जेरै माने जोंनाव माने जोलुर होननाय मोनसे गेम थायोना माने ससियेल मिडिया बेयाव माने बिदिनो मेसि सासे मेसि रनाल्ड' ख्रिस्टियान' रनाल्द माने बिसोरखो ला नानैनो माने बुहुद माने दावराव दावसि जानाय नांलायनाय टपिक माने मेसियासो बेस् माने मेसियासो साबसिन नङाबा रनाल्द' साबसिन माने बिदि जों दावराव दावसि जानाय खो नुनो मोनो आरो।
औ
ओमफाय आरो गाज्रि आं बुंबावनो सानदोंमोनै जेरैहाय गाज्रि फोर जाबाय जेनेबा माने ससियेल मि मिडियाव माने मानसिफोरा जेबो खालामा गारा ससेल मिडियाआवनो माने गोलैसोनानै थायो आरो माने जेबो खालामा माबा मोनसे जाथायफोरखौल' नायबाय थायो जेबो खालामा एबा नङाब्ला सोरनिबा गाज्रि भिडिअ'फोर सोरनिबा गाज्रि फट'फोर बेफोरखौ नायनानैनो माने गोलैसोना थायो आरो ससियेल मिडियायाव। माने आं बुंनो सा सानदों माने बिदिनो आरोना माने जोंफोरनि सायाव आरो ना ससियेल मिडियाया जोंफोरो मारैहाय बाहायो। जोंफोर मोजांङै बाहायबानो जिबनाव मोजां जानो हायो जोंफोर माने गाज्रियै बाहायबानो जोंफोरो मो गाज्रि जायो आरो ना जोंफोर बिदिनो ससियेल मिडियाजोंबो माने जोंफोर फरायनानै फारसेबो माने जोङो ससियेल मिडियाजोंनो जों हेल्प लानो हायो आरो न'। माने दाथ' मबाइलनि जुग ना ससियेल मिडिया बेफोराव मे बहुत माने गुबुन गुबुन एप्लिकेसन थायो जेरैहाय जाबाय गुगोल आरो दानाथ' बिदिनो ससियेल मिडिया फोर माने बिदिनो ए आइ फोर फैबाय। ए आइ बिदिनो चेट जि पिटि, गुगोल जेम एनाय फोरावनो माने जोंफोर सोलोंनो हायो आरो माने जों जेफोरखौ रोङा। माने जोंनो जेफोर नलेजफोरखौ नांगौ माने जोंनो जि रोंगौथिफोरखौ नांगौ जोङो बे ससियेल मिडियानि हेल्पजोंनो माने जोंफोर सोलोंनो हायो जोङो रोंनो हायो आरो आरो ओमफ्राय जोंफोर माने जों जेखौ रोङो बेफोरखौ माने जोङो गुबुननि गुबुननोबो फोरोंनो हायो। जेरै साप'स जोंफोरै एगजामपोल बुङा माने जोंफोरनि जेरै बर' हारिनि आरो ना जोंफोरनि बर' बर' हारि माने मोजां मोजां जेरै साप'स गेलेग्राफोर माने मानसिफोर दङ जेरै हलिचरन जेरै दुर्गा बर' जोङो बिसोरनि माने गेलेनाय बि जोलुर जोलुर जोलुर जों इंलिसाव बुङो फुटबल माने बेफोर फुटबलनि भिडिअ'फोरखौबो जोङो होनानै आपल'ड खालामनानै माने जोंनि बर' हारिखौबो माने जोंफोर गोजौआव माने माबानो हायो आरो ना खिथिनो हायो देखायनो हायो औ नों थाङा एसे फोरमायबावनो नामा ससियेल मिडियानि बागै?
बिथांनिफ्राय बेफोरबायदि मोजां मोजां बाथ्राखौ आङो सोलोंनो मोननानै बा खोनानो मोननानै नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय आंनिसिम। दा नोंथांनि बुंनाय बायदि आरो आङो बे बे ससियेल मिडिया बा ओ समाजारि बिजों बिनि फारसे आङो फंनैसो बुंस्लिमना होबावनि। जोंहा समाजारि बिजों एबा ससियेल मि डियाया जोंनो मोजांबो फोरोङो आरो गाज्रिबो फोरोङो जुदि सुबुङा बेनिफ्राय मोजां मोजां ओ भिडिअ'फोरखौ नायनानै जुदि बेनिफ्राय सोलोंनो हायोब्ला जोंहा गावनि जिउआवनो जोबोर जौगानायबो फैयो आरो जोंहा ससियेल मेडियायाव गोबां बेफोरबायदि जोंहा जायगाफोरबो दं जेर जायनि गेजेरजों जोंहा सोलोंथाइखौ मोजाङै दैदेनलांनोबा गोजौ थाखोसिम जोंहा दावखो होनो गावनि गावनि रोंथाइखौ बेखौ जोंहा ओ समाजारि बिजोंनि बे बे ससियेल मेडियानि गेजेरजों जोंहा आं सोलोंनो सोलोंना लानो हायो। आरो जोंहा जोङो मोनसे जायगायाव थानानैनो मोनसे जायगानि समायना नुथायफोरखौ जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंनो जोङो नुनो मोनो। बे जायगायाव थाङालासिनो एबा जोंहा ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि मोनसे पावार दङ जोंहा मोन से गोहो दङ' जाय गोहोआ जायबायदि सुबुङा गावनि मोन्थायखौ मोनाखै बेखौ जोंहा समाजारि बिजोङा बेखौ मोन्थाय होनो हानाय बेबायदि गोहोफोराबो जोंहा ससियेल मिडियायाव दङ'। जेरैबायदि जोंहा हायो सोरबा सासे ओ नाख्रेबजानाय सुबुङा जुदि ओ जुजिनानै राहा लामा गोथे जा दोंबा बियो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गावनि सैथोथिखौ देखायनो हायोब्ला सुबुङा बेखौ आ आजावनानै बिनि सा फारसे जोंहा ओ मो न्थाइखौ जोंहा बिख'नानै होनो हायो बा बिनि फारसे जोंहा ओ राव दैखांनो हायो। बेब-बेबो मोनसे जोबोद मोजां बाथ्रा जोंहा समाजारि बिजोंनि।
आरो जोङो नुनो मोनबाय थायो जे जोंहा समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंनो माखासे जों दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ साख साख्रि बाख्रिनि जाफोर ओ नटि-नटिफिकेसन बेफोर बे जोङो आथिखालाव जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंनो मोननो हायो। आरो गोदोनि बायदि जेनेबा रां खान्थियारि सोलाय सोल' जेनेबा रांखान्थिनि जाफोर जेंनाफोर दङमोन जेनेबा गोजान जायगायाव सोरबा सासेया दों-दंहैयोब्ला बेखौ जोङो थांनानै फैसा थाखा फोरखौ जोंङो हैनो हास्लाबा जायोमोन गोदोनि समाव। नाथाय जोङो समा जारि बिजोंनि गेजेरजों जोंहा दाना गुगोल पे बायदि फन पे बायदिनि गेजेरजों जोंहा थोंजोङैनो ओ रांफोरखौ जोङो दैथायहरनो हायो जोंहा। बेवहाय हान्थामेलानि ओ गोनांथि जालाय लाया जायनि थाखाय जोंहा बियो गोबां मोजां राहा समाजारि बिजोङा आरो जोङो समाज जारि बिजोंखौ जोङो गाज्रि मोनसे राहाखौ बुंनो हायोब्ला जोंहा जा जोंहा देरफुबाय थानाय गथ' उन्दै उन्दैफोर दङ। बिसोरो ससियेल मिडिया सालायनानै गोबां गावसोरखोनो गोदोसोनानै गावनि फरायनाय फरायनाय बेफोरखौ दोननानै गेमफोर गेलेनानै गावसोरनि देहाफोरखौबो जोंहा। खहा खालामना लादों जोङो बेखौबो नुनो मोनदों। दा बे ससियेल मिडियाया जोंखौ मोजां राहाबो दिन्थिदों आरो माखासे फारसेथिं जोंहा गोबां खहाबो खालामदों बेखौ जोङो नुनो मोन दों जोङो ससियेल मिडि ओंखारनाय लोगो लोगोनो जोंहा ससेल मिदियानि गेजेरजों सुबुङा गोबां। मबेइलावनो जोंहा बेस्थ' थानायनि थाखाय जोंहा गावजों गाव फोनांजाबलायनाय बैफोर बायदि राहाफोरा जोंहा गैया जालांदों माने सुबुङा सुबुंजों रायदावलायनाय। एबा सोर-सोरखौबा टाइम होननाय सोरखौबा सम होनाय। सुबुंनि गेजेराव समखौ बारहोहरनाय बेफोर बायदि थासारिखौ जोङो आथिखालनि समाव ससियेल मेडियानि बांनाय खौ नुनानै जोङो बेफोरखौ गैया जालांनायखौ । जोङो आथिखालनि समाव नुनो मोनदों।
औ।
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि बे समाजारि बिजों बा ससियेल मिडियानि आयदाखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा।
औ जायो नोंथां औ गोजोन्थों।
गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
औ गोजोन्थों दे।